हेलौ
हेलौ औ नों थां
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ आङो दा ओरैनो दङ नोंथां।
आदसा माबाफोर खामानि मावनांगौफोर दङमोन नामा नोंथांनिया?
दा नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ आंथ दायो फ्रि दङ।
दा फ्रि दङबा नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि याव सावरायनो हागोमोन ना?
औ हागोन नोंथां देलाय बुंलाय।
दा होमबा आङो ओ नोंथांजों ओ गेलेमु
औ
बे गेलेमुनि बागैसो सावरायनो सान्दोंमोन।
ओ जागोन दे नोंथां।
दा बेनिफ्राय ओ गेलेमु होनना बुङो ओरैनो थाङा मा मा? ओ खेला गेलेनायफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ? बुंजागौमोन।
आदसा ओ हागोन नोंथां गेलेमु होननानै बुङोब्लाना जेरै स्पर्टस क्रि क्रिकेट हकि खारनाय बादिलायनाय ओमफ्राय भलिबल बिदिनो बायदि बायदि रो रोखोमनि आरोना।
औ
ओ नोंथांनियालाय?
ओ दा ओ गेलेनाय होनबा आंबो बेखौनो मिथिगौ। जोङो फुट
औ
क्रिकेट बेनिफ्राय भलि बल दा बेफोरबायदि नो आरो जोङो उन्दै उन्दै समाव गेलेनाय काबादि, खारनाय दै बोरि गेलेनाय, ओ गलदा गेलेनाय, रिदि गेलेनाय
रेदि गेलेनाय दा बेफोरबायदि जोङो गोबां ओ खेला गेननो हायो।
दा आङो खेला
दा आङो ओ खेलाखो गेलेनायनि एसे फोरमायनो सानदों। दा ओ भलिबल होनना बुङोब्ला भलिबलाव जोङो साद' गेलेनाय जायो आरो। मोनसे थिमाव।
बेनिफ्राय क्रिकेट बुङोब्ला क्रिकेटआव ओ मोनसे टिमाव जिसे जोन थानानै गेलेनो हायो आरो।
गेलेनो हायो आरो।
औ दा बेनिफ्राय
बेनिफ्राय ओ फुटबल होनना बुंब्ला फुटबलाबो एखे मोनसे हानजायाव ओ सा जिसे जोन थायो।
दा जोङो
दा जोङो फुटबल होनना बुंनाय लोगो लोगो दा ओ फुटबलनि मोनसे ओ इन्टारनेस नेल
मोनसे फजासन दङ बा वाल्ड काप टु थावजेन टुइन्टि ट्रि दा बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागौमोन नामा?
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौमोन नामा? औ हागोन दां इन्टारनेसनेल फुटबल लादों बयबो बिदिनो जायगा जायगानिफ्राय ज' गेलेनायखौ बुङो। नङा होमबा?
औ औ।
औ औ। गावनि जायगा एबा हादोरखौहाय माने मुंदांखा खालामनो थाखाय गेलेहोननाय जायो आरोना माने गावनि हादोरा बांसिन गेलेनो गोरोंसिन बेफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय
औ।
औ बे बादायलायनानै मोनसे ट्रफिक एबा मोनसे बान्था बेखौ लाबोनो थाखाय बेवहाय। औ लोगो लाहैयो आरोना जयनिं खालामहैयो। बिदिनो ओ आलदा आलदा हादरनि मानसि आलदा आलदा हादरनि जायगानि मानसिफोरजों गेलेनानैहाय बेयावहाय जायैनो देरहायो बेनो बे ट्रफिखौ एबा बान्थाखौ मोनो नङा होमबा। दा बेनिफ्राय नोंथां ओ दा नोंथाङा ओरैनो ओ सानैसो मोजां गेलेगिरि मुंदांखा गेलेगिरि बिथांमोननि नाम बुंनो हागौमोन नामा? हागोन नोंथां आंनि मिथिनायावथ' ओ पर्टुगालनि रनालद'।
औ रनाल्द'।
औ आरो ब्राजिलनि। औ बिसोरबो मिथिनाय जायो आरोना। दा बेनि सायाव ओ नोंथाङा बयनिख्रुइ साबसिन गेलेगिरि महरै सोरखौ सायखनो सानो। गेलेगिरि ना। मिथिनाय आं मोजांसिन मोननाया आरो ना। औ। आङो ब्राजिलनि नेमारखौ साबसिन मोनो आरोना।
आतसा।
आं बिनि स्किलखौहाय एसे मोजांसिन मोनो आरो।
आतसा।
खारनाय जोनाय बेफोरखौहाय
औ।
नोंथांनिया नोंथांनि बा दिब्ला अबेखौ साबसिन मोननाय जायो।
औ दा आंनि बायदिब्लाथ आङो रनालडखौ बांसिन मोजां मोनो ओ बिथांनि जिथु स्किल जोनाय स्किल ओ बेखौ आं जोबोर मोजां मोनो दा बेखायनो आङो
बेखायनो आङो बयनिख्रुइ
खनायाव मोजांसिन ओ फुटबल गेल-गेलेगिरि महरै मिस माबा रनालडखौ सायखनो सानो आरो दा ओमफ्राय नोंथां ओ बे जिह
बे जिहेतु ओ
क्रिकेट गेलेनाय दा क्रिकेट गेलेनायाथ दा वान दे जागासिनो दङ। दा ओरैनो नोंथाङा जोंनि भारतनि क्रिकेट गेलेनाया बुहुमनाङैनो माबायदि गोहोम खोख बा क्रिकेट गेलेनानै ओ जोंनि भारतनि क्रिकेट हान्जाया ओ बेसेबां गोज
बेसेबां गोजौ दङ आरो जोंनि भारतनि हान्जायाव सोर बांसिन साबसिन गेलेयो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? हागोन नोंथां जोंनि भारताव नङा होमबा जोंनि भारताव माने मुलुगनाङैनो जोंनि क्रिकेट गेलेनाया ओ जोंनि भारतनियानो सेथि थाखोयाव होननानै आं मिथिनाया बेनो आरोना। नाथाय आं नायनायबो जाया आरो। औ दे आं मिथिनायावहायनो खोनथानो हागोन नामा बेनि बागै
अ दा ओ जोंनि भारतआव ओ बांसिन खाबु होनाय जायो क्रिकेट खेला क्रिकेट गेलेनायखौ बांसिन खाबु होनाय जायो ओ दा बेखायनो जोंनि भारत नि किकेट हानजाया मुलुग गोबावनो मोजां जायगा आवग्रिनो हादो दा जोंनाव गेले
नो गेले
जैरै बिराट कहलि बिराट कहलिखौ जोङो
बिराट कहलिखौ‌ जोङों किं कहलि किं कहलि होनना
दा बेफोर जाबाय सिनियर गेलेगिरिमोन जेरै महेन्द्र सिं धनि बिथांमोना सिनियर ओ दा बेफोरबायदिनो गोबां दा जुनियर जुनियर गेलेगिरि ओ मोजां मोजां ओंखारबोदों ओ दा बयनिखइ
दा बयनिख्रुइ
जुनियर होनना बुङोब्ला जोङो भैबब सुरया बंसि ओ बिथांनि नामखौ रायखानांगोन बिथाङा दासिम जिबा बोसोर जिबा बोसोर जिद' बोसोरसो जाबाय होनना बुंनाय जायो दा बिथाङा क्रिकेट जोबोर मोजाङै गेलेदों आरो थांनाय आइ पि एल आवबो मोजां मोनसे मोजां प्लेटफर्मखौ लानो हादो ओ दा बेफोरबायदिनो आरो गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि दंबावो ओ जेरै
ओ जेरै इसान किसान के एल के एल राहुल दा बिथांमोना जाबाय बेट्समेन।
बल बुग्रा आरो फारसेथिं जोंहा बल होग्रा बलार महरै दोङो ओ जासप्रित हुमब्रा रबिन्द्र जा
रबिन्द्र जार-जादेेजा बेफोरबायदिनो मोजां मोजां प्लेयारफोरा जोंनि इन्डियाव दङ आरो।
दा बिनि बागैबो आरोबाव बल गेलेनायनि गेजेरजों जों मा मा देहानि थाखाय मुलाम्फा मोननो हायो बेनि बागै एसे खोन्थाबावनो हागोन नामा नोंथां?
दा गेलेनाय बिफाव बुङोब्लाथ' ओ गेलेनाय खामानिया
खामानिया ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां दा जोङो फुटबल गेलेयोब्ला ओ जोङो खारथिंबाय थानो गोनां जायो ओ जायनि था
जिकेल देहा सोलेरा मोनसे स्ट्रं मोनसे थावनि
मोनसे साउन हेल्थ स्ट्रं जायो माने गोख्रों देहा जायो जिहेथु बेयाव खारबाय थानायाव मोनसे ओ देहाया मोनसे एक्सारसाइस जायो।
बेरा फारसेथिं आरो जोंहा जों भलिबल दोङो भलिबल जेरै बारनान
बारनानै बुनाय जायो बा मोनसे ओ खारथाय खारथाय सलिबाय थायो जायनि थाखाय जोंनि देहाया मोनसे एक्सारसाइस महरै जायो दा
नाया जोंनि देहाखौ मोनसे गोख्रों ओ देहा सो
ओ देहासिम लानानै थाङो आं बेखौ सानो आरो नंगौ आरोबाव ओ गेम गेलेनायनि एबा बिदि खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो हागोन ना हाया बेनि बागैबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ दा
औ दाथ' जोङो गेम गेलेनायनै गावखौ सिनायथि होनो हाखायोआनोखा लोगोसे गेम गेलेनाय ओ जोङो गावनि ओ जिउ खांनायनि राहाखो मोनसे ओ जायगा आवग्रिना लानो हा हायो ओ जेराव ओ जोंनि गोबां ओ सुबुंफोरानो गेम गेलेनानै सोरबा
गेलेनानै ओ गोबां गल्ड मेडेल मोननाय ब्रन्ज मेडेल मोननाय सिलभार मेडेल मोननाय बेफोरबायदि दङ।
सिलभार मेडेल मोननाय बेफोरबायदि दङ जाय बिथांमोना ओ जिउ खांनायनि राहाखो मोनसे गोजौ जायगा आवग्रिना लानो
दा आं सानो ओ गेम गेलेनाया ओ मोनसे ओ गावनि देहाखो ओ साइस्थ' मोनसे गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे गावनि जिउ खुंनाय राहाखोबो
राहा खोबो मोनसे ओ गोजौ थाखोआव जायगा आवग्रिना लानो हायो आं सा सानो आरो। दे बिदिबा नोंथां नोंथांफ्राय एसे गोबां खोथाखौ आं मिथिनाय जाबाय आरो जायखौ मिथियाखै।
औ ओ नोंथजो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय औ दा समाबो जाबाय नालाय ओ
समाबो जाबाय नालाय ओ बेखायनो ओ फनखौ दोनथनोसै नोंथां। गोजोन्थों।